हेल' औ
मा खालामदो?
अ ओरैनो दं आङो सिरायनानै। नोंलाय?
मोजाङैनो दंना खबरफोरा?
अ ओ दिनै होमबा जोंहा बर'फोरनि ओ जानाय लोंनायनि बाथ्रा सावरायलायनोसै ना?
औ
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनबाथ' अनला दाउ सबाइ साम' ना? गाहाइया इफोरनो आरो अ अ अ दा नोङो अनला दाउफोरखौ संनो रोंगोन ना? बर'नि मोनबा ओंख्रि मा ओ संग्राफोरनिखौ नों आंनो फोरोंना होलाय अनला दाउ जेरै सबाय साम'फोरखौ माबोरै सङो?
फास्तआवनो अनलाजों दाउखौ खोनथाग्रोसै नामा?
अ दे खोन्थालाय
जोंनियाव अनलाखौ ओ माबाफोरजोंसो उम माइरं गुन्दै बानायनासो लाग्रोनांगोन नालाय। गुन्दै देनांगोन। उम ओ बेदिनो बेदरफोरा एवफ्रामग्रोना लानांगोन। रानना लाखांनानै बिदिनो मस्ला मस्लि साम्रां हाइजेंआथ' थाखायो नालाय। गासैनियाबो थाव मस्ला मस्लि इखिनिखो बानायना लाखांनायनि उनाव सोरबा बोखांनाबो दोनफैयो सोरबा होखायोबो दै होनायाव।
औ।
गोदौहोखांनानैसो इखो गुरा होनांगौ माइरंखौ।
अ-अ।
मोजांङै बा गायनानै खारै अनला जोंनिया अनलाया खारैसो नालाय खारैयासो मेन। दायो खारैखो होथारनांगोन आरो ओ-ओ अनलाखो। खारै मोना माने। अनला खारै खारै होयाबा जाया मान औ। अ अनला खारै थाव। बेदरदोखो थावजों एवफ्रामदोंबाबो खारैखौ नांथारगोन आरो अब्लासो अनला खारै जागोन। खारैआ मेन आरो। अन गुन्दै जों खारैजों मेन। उम। अनखारै होबाय जोङो संबानो। ओमफाय मायोबा सोंबावनो?
ओमफाय सबाइ ओंख्रिफोरखौलाय मारै सबायजों सामखौ माबोरै संङो?
सामखौथ जेनेबा बेहाय माबा खालायना लानांगोन नालाय सामखौ साफा सुफा खालायना लानानैसो संनो हायो नालाय। बुहुद मैला हानिफ्राय माबानाय दा। सामफोरा दानना लानांबाय सायना लानां बाइस। सुनांबाय मोजांङै सुनानै। सबायफोराबो सोमना लानांबाय जोंनियाबो। सबायाबो खारैसो नालाय बांसिन।
खारैसोना?
जोंङो। खारै दो खै बिखिनो सोरबा थावबो हायो होनबा जों बांसिन बर'फोरा। ओ सबायदो सामखोदो औ। सबायखोदो। थाबोद जों बरफोरा बांसिन खारैजों संङो आरो। होनबा। सामखो थावदो एवफ्रामना लाबाय आरामसे। ओमफ्राय सबाइखौबो। रुना लायो सोरबा एवफ्रानानै रुयो इदि जे ओमफ्रायो माबाना लानानै खारै मस्ला मस्लि होबाय बिदिनो अनला खारैखो जेरै पाखायो एखौनो एखौबो इदिनो माबानांसिगोन ओ बिदिनो गोथाव जाबाय औ
नारजि अमाखौ आंबो बिदिनोसै बर' हिसाब एसे
नारजि अमाखौ एसे खोन्थालायदो
बाबो लाबोलायबाय थाव होलायबाय एवफ्रामना लाबाय दै होबाय नारजिखो सोरबा साराय गुदुंङाव माबानानै सेफ्लेना होयो सोरबा सानदुंङाव होग्रोना लायो एसे आगोलावनो सुना लानानै उम माने उम उम
उम
ओ दै गुदु माने गुन्दै नारजिखौ गुन्दै खालायना लाबा एसे मोजांसिन जायो आरो ओरैनो गोरानै डाइरेक्ट गोरान अ गो औ मोजांसिन मोनजायो मिहिसिन जायो ओं
मिहि जाय' ए
ओ दा जोंङो बिलाइखौ गांसे गांसेसो फोरानो नालाय फास्थावनो नारजिखौ फोराननाया गांसे गांसे एनो डाइरेक्ट होबा आरो जेबो आलादा मोनजायो आरो खदा बेलेगसिन जायो
मिहिबथाय
उम मोनजायो बर' फोरनि ओंख्रिआ ओ औवा मेवाइखौलाय औवा मेवाइ जाया
औवा मेवाइखौ जायो आंङो संनो रोंङा नों दा फोरोंना होलायदो आंनो औवा मेवाइखौबो आं सोलोंनानै लानानै उनाव संनोसै
बयाबो जेनेबा औवाखौथ' जों बर'फोरा जेनेबा मानियो जों सिख्ला मानसि जेनेबा खांफुनाय बा फुनायफोरा माथो दाननो मोनानो। एसे अ बै बैसेनिफोरा दान जायो आरो
अ औ
बि-बिहामजो फिसौ फिसौ मोनखांनायफोरा दानजा दानजायो होनना बुङो माथो। बेफोरबायदिहाय सो लाबोबाय अ होफैबासो संनो हायो। ए ओमफ्राय इयावनो आरामसे सुखानानैसो हाबायलाय सो औवा मेवायसो सुनानै हानानै इयावनो ओ माबा औवा मेवायावनो डाइरेक्ट खारै संख्रि होनानै सोरबा खोबाबना दोनो सोरबा खोबना दोनबा मोजांसिन आरो बेयाव हावा हाबनो मोननाङा बार हाबबा माने मोजां जाया ओहो बार हाब्बा मोजां जाया। इवबो आरो खारै संख्रिफोरखो आरामसे खानानै माबाखाना लायो फोनखानानै हान मानि ओ संबाय आरो
उम
सबायजोंबो दाउफोरदोबो स'ङो। अ, दाव बेदर फोरजों बो सङो। अ, नाजोबो संजायो। दावदो बांसिन गोथावसिन जायो आरो।
अ, दाउ बेदरजो ना ओमफाय औवा मेवायाव माबाबो होयोना सोरबा सोरबा अन अन अन गुन्दैखोबो होयो।
औ अन बान
अ सोरबा, अन अ ओमफाय आरो बै दालि दालि खाला दालिजोबो सङो जोंहा आइआ। अ अ आंथ' संफेराखै मालाय संनायखोसो जाफेरबाय मोनजा फेरबाय आरो आं। न'आव संनायखो उम।
ओमफाय मा मा ओंख्रि सङो संनो खावनो मोजांथार मोनो नामा आगैया?
संनो खावनो मोजां मोनो होननायानो हेलौ खोनादों। मोजां मोनाबाबो जेनेबा जोङो संखानां सिगोन नालाय। संनांगौ खिनियाव ओं
संबासो मोनजायो नालाय दा।
जेनेबा अ गावसो गोसो बायदि मोजाङै। संना जाबा गावनो लुगैनाय खिनिखौ मोनजायोना गाव मारै जानो लुगैयो मालायाथ' मिथियाना न'।
गाव संनानै संना होबा गाव लुगैनाय बायदिखौ मोनजाबाय। मानसिनिबो जाहोनो हाबाय ओमफ्राय दा मालायनि संनाय बायदि जोबा आरो गावनो लुबैनाय बायदि जाया आरो।
गाव रोंखाना लाबा आरो जेबो सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैला आरोना लुगैबानो संना जा जि गोसो जायो बेखौनो ओं। आरो मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो आगैया?
जायोना
हो। अ ओंख्रियाथ' बहुत दं र' दंनायालाय मा खौ बुंजेननोसो जालाय लाङोना
माखौ बुजेननो जायो दा। लाइ लाफा मैद्रुबो जायो इफोरो फेब्रेड।
अ लाफाखौबोथ' माबा जायोना खारदै खारै जायोना बर'फोरा खारदै खारै जायो बुथुवा आरि होनानै औ।
बांसिन मोजां मोनसिननाया लाफा मैद्रु नामा?
ओं लाफा मुद्रु लाइफोरखौ इसे आं बयेल ओंख्रि खौ मोजां मोनसिनो आरो दालि गासैबो मोनसिनो जोंना दा दालिखौ बो थावदोबो संजायो खालामनो बयेल खो बांसिन। मोजांसिन मोनो आरो जानानै।
अ माने गोजां बोथोर बोथोराव मोननाय मैगंफोरा जानो गोथावसिन जायो। ना अ गुसु गुसुनो गरम बोथोरफोरनिया आरो बांद्राय मोजां मैगं मोन मोना आरो गरम बोथोराव माने गोजां बोथोराव बांसिन
थोराव ओंखारनायफोरा देहानि थाखायबो मोजां ना।
औ औ औ मोजांसिन मोनो गोजां बोथोराव।
दा दा गरमनि ओंख्रैफोरा लावफोरा जोगोनारफोरा बांसिन थायो।
अ गरम आरो जानानैबो गरम मोनो आरोना जोगोनारफोरखौ जाबाथाय बिदिनो जायो ओंखायनो गोजां बोथोराव आरो रा
मोजां बोथोरनि ओ जानायानो माने बेलेग
अ बेलेकखाना आलदाखाना अ नोंगो दे बोथोरानो बेलेगखा अ।
गोसखांबाय थायोना।
औ जानायनिफ्राय माने देहानिफ्राय थानायनि
गोजां बोथोर जालायबा हामसिगोमोन होननानै सानफिनो आरो दा। गरम बोथोर जानायखाय। दे होमबा लाखिथ'नोसै ना आगै दिनै दोनथ'सै उनाव रायलायलायसिगोन अ दे ओ।